हेल'
थां
हेल'
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना
खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय
औ
जो जोङो दिनै ओ आसामनि दैबानानि बागै रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
दे होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो
ओ गिबियावनो नोंथाङा फोरमायग्रोनानै होयोब्ला हामगौ सानोमोन नोंथां।
औ माने आं बुंग्रोनांगौ आरोना। ओ माने ओ आसामनि दैबाना दैबाना जानाया जोंनिया मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय आरोना बियो हरखाबै जानाय अखा हानाय बोथोराव खोनादोंना नोंथां?
खोनादों थारैनो नंगौ। गौ
औ ओ माने अखा अखा बोथोराव दैमा दैमा दैसाफोरा माने जोबोर गोख्रोङैनो बोहैबोयो आरो माने माथावरिफोरखौ सिफायनानै जोंना गोबां जायगायावनो दैबाना जाहोयो। दैज्लां बोथोराव औ बेनिफ्राय माने बेफोर दैबानाफोरा जोंना जोबोद गिथाव बाथाव ओ महर लायो आरो जोंखौ माने सानखांनो गोनां खालामो आरो। बिदिनो दै ओ दैबाना जाना दैबाना जानायाव जोंनि आ-आसामनि गोबां ओनसोलफोरावनो बोसोरफ्रोमबो सुबुं अनजिमानि खहा जायो। लोगोसेनो जोंना सुबुं अन जिमाजों लोगोसे ओ बिदिनो जोंना मोसौ बोरमा बेफोरनिबो जोबोर खहा जायो आरोना
थारैनो
उम। ओ नोंथाङाबो एसे बुंदो।
अ दैमानानै दैबाना होननानै बुङोब्ला जों गिबियाव मिथिंगानिफ्राय ओ मिथिनो मोनो नङा होमबा? बे मिथिंगानिफ्राय मोनसे जाब्र' थाय ओ दोनै जों मिथिंगानि जों मोननाय जे सम्पद जों दंफां लाइफां दंफ दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव दंफां लाइफांनि जाहोनाव दिनै ओ अखा बा सान्दुंनि बिबाङा ओ गोबांनिफ्राय गोबां जाबोदों। जायनि जाहोनाव दिनै ओ दैज्लां बोथोरावहाय सम बायदिहाय सान्दों सम बायदियैहाय दै अखा जायनि जाहोनाव अखा हायोब्ला ओ दै जोंनि हायेन ओनसोलफोरावहाय दैबानाजों ओ बुखार बुसि जानायखौ जोङो जोंहा जुजिनानै जुजियो
औ।
जुजिनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आंना एसे नेटनि प्रब्लेम जानानै दङ' बेनि थाखायनो आङो लासै बुंनाय जादों नोंथाङा असुबिदा मोननाबा बेखौनो खावलायग्रोबाय
मा होनदों नोंथां?
ओ आंना नेटनि एसे प्रब्लेम जाना दं। अ असुबिदा मोना नोंथां
ओहो मोनाखै दे खोना फैदों आं मोजाङैनो।
औ नोंथां थारैनो। आह थिग बेबायदिनो जोंनि हायेन ओनसोलफोराव दैबानाखौ जोङो नुनो मोनोबा मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जोंनि हा हाजो हाजो ओनसोलफोरावहाय जोङो हाजो ओनसोलनि जोंनि हाइेन ओनसोलाव बाहाय दैया दाख्लायबोननायनि जा बेव जोंनि हायेन ओनसोलाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो। दै बानायाव जोंना न' बां बुखार बुसि फरायसालि गोबां अफिस फसंथान बायदिखौ जोङो बुखाय बुसि सिफायनानै लांनायखौ नुनो मोनो बेल' नङा जोंनि मानसि बोमसि जों मोसौ मोसौ बा हाग्रानि जिब जुनार मैसो मोस मोसा बायदि जोङो बुखारनानै लांनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो बोसोरफ्रोमबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो बेल' नङा गोबां गोबां जोंनि दलं सिफायनाय बा गोबां बेबायदिनो जोङो दैबानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो नाथाय हाजो ओनसोलफ्राव बेखौ जोङो खम बा जोङो नुनो नुनो मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
सिगांनिफ्राय जादों होननानै बुंनो हायो मा मानो होनोब्ला जों दिनै दंफां लाइफां जे दानफायनायनि जाहोनावबो जादों होननानै जों बुंनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो गाहाय ओनसोलफोरावहाय बेखौ जोङो बांसिनै नु नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होयोब्ला हामगौसानो।
ओ जोंना बिदिनो फिसा दै नाला एबा दंग' आरोना बेफोरखौ माने ओ जोंनिया आसामनि आसाम हादोराव आरोना जोंना गोजौ गेदेर माने राजा लामा आरो दाब दाब जायगा जायगायाव ओ राजा माने गि गिद गिदिर गिदिर माबा खोना होनाय जादों ना गोजौ गोजौ माथावरिफोर ओ बेयो दैखौ माने उदाङै बोहै गार लांनायाव हेंथा होनायनि जाहोनावबो जोंनिया माने बाना जायो। मानोना बेफोर लामा आरो माथावरि इफोराव नांगौ बादि दालां एबा कालबार होनाय जायाखै बिनि थाखायबो जोंना गो गोबां माने दैबाना जाहोयो। ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय अखा गोग्लैनायनि जाहोनावबो जोंनिया ओ दैबाना सोमजिहोयो आरोना जोंनि बे आसामाव खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
खोनादों। जोंनाबो ओमफ्राय बिदिनो हेलौ।
नोंथां
औ ओ माने जोंना बिदिनो दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंना आबादनि खहाबो जायो आरोना बिदिनो आसामाव ओ दैबानाजों माने नाख्रेबजानाय ओनसोलफोराव जोंना नांगौ समाव आबाद फसलफोरखौ दिहुनन्नो हाया जायो। बिदिनो माब्लाबा दैबानानि जाहोनाव माने आबादफोरा सिलिंखार जायो आरोना।
औ नोंथां थारैनो।
औ बिदिनो जोंना माने आसामनि मानसिफोरा बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनानै थायोना बिनि थाखायनो जोबां ओ माने बिदि दैबाना जानायाव जोबोद खस्थ' मोन मोनो आरोना।
औ नोंथां थारैनो।
ओ माने जोंना ओमफ्राय बिदिनो ओ दैज्लां बोथोराव फसल दिहुननो हायाबा दैबानाजों जोंनि आसामनि सुबुंफोरा माने रांखान्थियारियाव ओ गोबाङैनो माने खस्थ' जानांगौ जायो।
नंगौ थारैनो
आबादखौ मावनो हायाबा औ सोरनाबा मा माब्लाबा बिदिनो ओ माइ मोननाय समावनो अखा हानानै माइखौ हास्लाबनो हाया जायो बेयावनो ओ फसल माबाया जोंना नस्थ' जायोना ओमफफ्राय गोबां माने हामा जाजोबो माइया। औ ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय जोंना ओ अखा अखा दैबाना जानायाव जिउनिबो खहा जायो जेरै माने आबाद एबा फसलफोराथ' खहा खालामनायनि अनगायैबो माने दैबाना समाव माखासे मोसौ बोरमा एबा जिब जुनारफोरा जोंनिया खहा जां जानायखौ नुनो मोनो आरो ना मानोना मानोना बिदिनो गिदिर दैबाना जायोब्ला माने बोरमा मोसौ ओ दाउ अमाफोरा माने न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरा दोननो थाखाय जायगा गैया जायो। बिनि थाखायनो गोबां सिलिंखार जालाङो ओ
थारैनो
उम आरो बिदि जोंना ओ दैबाना जाबाथाय माखासे ओ बेरामफोरा माने सोमजियो आरोना बिदिनो ओं बारदेरलायोबो बेरामा मानसिनियाव बेयाव जोंना जिउ खहाबो जानो गोनां जायो
औ थारैनो
उम जोना बिदिनो दैबानायाव माने कलेरा बायदि मा होनो बेमारफोरखौ सोमजिहोयो आरोना मानसिनि जिउआव ओमफ्राय बिदिनो मानसिया कलेरा बिदि बेमार जाबा गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जायो औ नोंथाङा एसे दैबानाखौ होबथानायनि राहानि राहा लामानि फारसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
दैबानाखौथ' होबथानो हानाय जोंहा जेबो आगजु ओंखाराखै बा बेखौ होबथानो हानाया सहस जानाय नङा आं बेखौ बेखौसो बुंगोन जे जोङो दै नोंथांमोना हजों मारै माबोरै बारहोहरगोन जेरै जोङो दैबाना दैबाना जायोब्ला जों दिनै बै जानाय जायगायावहाय जोङो सुबुं सुबुंफोरनि जे जों थांनानै थानाय समाव थानो थाखाय लुनानै लानाय जों न' बै न'फोरखौ जुदि दैया दैजों जु जुदि बियो साग्लोबनानै दंब्ला बै सुबुंफोर खौ बासायनो थाखायसो जों दिनै ओ बायदि बायदि फेरि बेखौ जों बुंङो खौ जों होननानै बुङो आदबखौसो जों बाहायनांगौखौ आं सानो थिग बेबायदिनो बिदिनो जोंनि नोंथाङा बुंनाय रखम नोंथाङा सैथ' बाथ्रा बेखौनो बुंदों नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय जोंनि फसलफोराहाय दैजों लोमसावनानै जोंनि फसलफोरा गैया जालाङो बा गाज्रि जालाङो जायनि जाहोनाव ओजों बुखारलांनाय होननानै बुङो दा बुखारलांनायनि जाहोनाव दिनै आसामनि सुबुं अनजिमाफोरा आबाद मावनानै जायो दा जानाय समाव बै फसलखौनो दैजों बुखारलांनाय समाव जोङो बेनि मुलाम्फा जायखौ जोङो रां रां आरजिनो सानदोंमोन बै रांखौ जों मोननो हाया जायनि जाहोनाव सुबुं अनजि आसामनि सुबुं अनजिमाफोरा थांना थानायाव बा जानायाव जानाय लोंनायाव जों एसे उसुबिदाखौ नुनो मोनो
ओ जोङो माने दैबाना होबथानाय होबथानायखौ जों माने दंफां गायनानैबो एसे खमायनो हायो आरोना नोंथां माने बिदिनो आबहावाखौ माने दंफां बि दंफां लाइफां गायबासो समानै दोनोना ओमफ्राय जोंना सोरखारा गेदेर गो गोजौ लामा गेदेर गेदेर गोजौ लामा बानायोब्ला दंग एबा नालाफोर बिदिफोरखौ अ होयोब्ला माने ओ दलं होयोबा आरोना एसे दैबाना जानाया खमायनो हागौ
बेबायदि गोबां गुबुं गोबां ओ बाहायदोंब्लाबो बा बाहायगोनब्लाबो नाथाय जोंनि सुइस गेटफ सम बायदियैहाय आरो बेखौ दैखौ हंगारैनि जाहोनावबो जादों बेखौ सम बायदिहाय हगार नांगोन बेनिखायनो खायसे जादों ओ सुइस गेट होननानै बुङोब्ला जों जे दै द्रप जोंनि दै दैखौ लाखिनानै थुबुर दोनो बै दैखौहाय जोंङो अबेजों बबेजों हेंगार हरगोन बिखौ जोंङो नायनांगौ गिबियावनो नायखांना लानायनि उनावनो बिखौ जोङो हंगारनायनि लामाखौ थि खालामनांगौ अब्ला बै दैज्लां बोथोर जे दैज्लां समावहाय जायो ओ दैज्लां समावहाय दैबाना जायो अब्ला समाव बेखौ जोङो हंगारो हांगारहरोब्ला बा हगारहरोब ब्ला बे दैबाना जानाया एसे ओ जोंनिया मदद जायो होननानै आं सानो दा सम बायदियै नोंथांजों
थ समाबो जाबाय दोनथलायनोसै नामा
औ-ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आसा थाबाय हामबायसै